हेलौ
औ नोंथां औ नोंथां नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम माने नोंथांमोननि न'खरफोराव मा रोखोमै जिब जुनारखौ फिसियो एबा मा मा जिबफोरखौ फिसिनाय जायो बेनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ नोंथां हागोन सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायलाय नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ मोननाय जायो न'खरफोराव।
औ नोंथां
औ
जोंनि न'खरफोरावथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला गाहायै जोङो मोसौखौथ' न'फ्रोनियावबो नुखायो। बेबादिनो मोसौ मोसौखौ जोङो फियो आरो अमा थायो। आरो बेफोरबादिनो जोङो दाउ बोरमा हांसो बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो मोसौखौ जोङो फिनायजों लोगोसे हालेवनानैबो गोदो आबाद मावोमोन नाथाय दानियाथ' एसे खम जाबाय। आरो बेबायदिनो जोङो ओ दानियाथ' बेफोरनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन जुनारफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो नोंथां। जेरै गराइ गराइफोरखौबो जोङो फिसिनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलावहाय औ खायसे खायसेखौ आरो जेरैहाय जोंनि बर' न'खरफोराव एम्फौ लाथा फिसियो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोङो एम्फौ लाथाफोरखौबो फियो। बेफोरबादिनो जोङो बेफोरखौहाय फिसिनानैहाय फाननानैहाय न'आवनो थानानैहाय रां आरजिनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
आरो बेबादिनो जोङो दाउ गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोर फिसियो। आरो
औ नंगौ नों
दा औ दानियाथ' गुबुन गुबुन जुनारफोरखौबो जेरैहाय बायनानैबो फिसिनाय जायो आरो नोंथां। जेरैहाय जोङो सैमाखौबो बायलायनानै फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
गोदोनि दिनावथ' जोङो सैमायाथ' ओरैनोसो साफिला बायनानै थायो थाफायोमोन नङा होमबा नोंथां। दानि दिनावथ' दाबो थायो नाथाय बांसिन मानसियानो दानिया बायनानैबो फिसिनायखौ जों नुयो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि बेफोर जायगाफोराव माने जोंनि जायगाफोरावनो जोङो जेनेबा बैफोर जिब जुनार बुङोब्लाथ' जोंनिया मोसौ बोरमा जेने आरो बैफोरो न'फोराव गोबाङैनो जों फिसिनाय अमा बैफोरखौ जोङो नुनो थाङो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो थ' बेवहाय जोङो बर' आइजोफोरखौ गोबाङैनो न'खरफोराव जोङो बे अमाफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो अमा फिसिनायावथ' जोङो गोबाङैनो जेनेबा बैफोरखौ फिसिनो थाखाय जोंनो जाहोनो नांगौ अमानो स जाहोनो गोनां हिसाबै जों बेवहाय दानाफोर दानाफोरखौ बाहायनाय जायो दानाफोर बुङोब्ला जोंनिया गोबां माने बाजारफोराव जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि दानाफोरखौ बायनानै मोनो दानिया बेनि अनगायै बो जोङो जेनेबा न'फोरावनो जोङो जे माइरं संनोबा माइ सौहैबा जों जि जोंनिया गुन्दै थालाङो बै गुन्दैफोरखौ खौबो जोङो होनाय जायो आरो लोगोसे जोंनिया थ' न'खर न'खर बै जेनेबा सेरेब सावनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बे सेरेब सावनायावबो जोंनिया बे उफ्रि थालाङो आरो बैफोर उफ्रि आरो बै गुन्दै बे मोननै बेखौ जोङो माने लगायनानै जोङो अमानो दाना हिसाबै जोङो होनाय जायो बेनि अनगायैबो खायफा न'खरफोरा जोंनिया मासे मानैल' फिसिनाय जायो बैफोर न'खरफोरा न'खरावनो जि ओंखामफोर खालायफोर थालाङो बैफोर खालायफोरजोंबो होनानै जोङो अमाफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो अमानो जाग्रा आदार हिसाबै जोंनि जायगाफोरावनो मोननाय जेनेबा थालिर ओ थालिरफोरखौबो जोङो थालिर दैै गोमोन बैफोरखौबो होयो बेनि अनगायैबो जोंनिया बै जायगाफोराव जोंनि गामिफोरावथ' जोङो थास' फोरखौबो मोनो नालाय बे थास'फोरखौ जोङो हाना लाबनानै बेखौनो रुनानै जोङो अमानो आदार हिसाबै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो अमा बुङोब्ला थ' बेवहाय जोङो अमाखौ खायफाया जेनेबा गोदोर खालामनानै फिसियो बुन्दा अमा खौ एसे गिदिरसिन खालामनानै फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनिया बुन्दि अमाखौबो माने बिदिनो जोङो खायफा न'खरफोरा माने फिसा बानाय बानायो आरो बिदि फिसा बानायनानै जोङो फिसाफोरखौबो ओ बाजारफोराव एबा सोरबा न'खरनि खाथिनि नो न'खरफोरनो जेनेबा लांफायबाथाय फाननानै जोङो रां एसे एना जोङो खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोङो अमाखौ जोङो थारैनो न'खरफोराव आइजोफोरा गोबोरैनो फिसियो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बै जेनेबा मोसौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिया मोसौखौथ' जोंनो न'खराव नांगौ जायो जेनेबा मोसौ हालुवा बे मोसौ हालुवायाथ' जोंनिया बे दुब्लिफोराव जोङो हालेवनो थाखाय माइ गायनायाव जि हालेवनांगौ जायो बे दुब्लिफोरखौ जों हालेवनायाव गोबाङैनो बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया मोसौ गाय बे मोसौ गायाबो जोंनिया जोबोद जेनेबा न'फोराव जोङो फिसियो बे मोसौ गाइनिफ्राय जोङो गाइखेरफोर मोननाय जायो आरो बैफोर गाइखेरफोरखौ जोङो आबा गुबुन जायगाफोराव एबा ओ न'खरनि खाथि, फोरावनो जोङो फानहरनानै गोबां रांफोर जोङो आरजिनो हायो बिदिनो गोबाङा माने, बे मोसौ जारसिफोरखौबो फिसियो बे मोसौ जारसि खौबो फिसिनानै गोबां माने बिदिनो रांफोर ओ जोङो, ओ मोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो बिसोरनो आदार हिसाबै, थु जोङो गोबाङैनो बै जोंनिया हाग्राफोरखौनो जोङो होनांगौ जायो आरो जोंनिया, ओ लांदां फोथारफोर थायोबा साबसिन जायो बैफोराव जोङो जोबोद बेखौ हैनो हायो आरो जोंनिया दैज्लां बोथोराव, जोंनि जायगायाव एसे खस्थ' जायो थेवबाबो जों माने, बैफोर दुब्लिफोरावनो जोंनिया आलि गेजेर गेजेर, जि जोंनिया हाग्रा रज'यो बैफोर हाग्राफोरखौ जोङो हाना लायनानै जोङो, बे मोसौफोरनो जाहोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जायगायाव माने गोबाङैनो बोरमाफोरखौबो फिसियो बे बोरमा फोर खौबो फिसिनाया जोंनिया बोरमा, बे फान्था बै बोरमा फान्थाफोरखौ जोंनिया खासि खालामनानै दोनो, आरो खासि खालामबाथ' नोंथां मिथिखागौ बेयो जोबोद गिदोर जानो हमो, आरो बिदिनो जोंनिया गोजौ गदोर जाबाथाय जों बेखौबो फानहरनो हायो आरो फानहरनानै जोङो न'खराव जि नांगौ मुवाफोर जायो बेफोर रांफोरखौ जोङो। मोननानै न'खरनि नांगौ मुवाफोरखौ जों लानो हायो आरो जोङो बेसोरनो जाहोनो हिसाबै जोंनिया बे दंफांफोरनि गोथां, जोंनिया जि बिलाइ बेफोर गोथां बिलाइफोरखौनो जोङो, हायनानै जोङो हाननानै जोङो होना हायो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंनि न'खरफोरावसो जोङो दाव दावफोरखौबो जोङो गोबां फिसियो। बे दाव हिसाबै बुंनो थाङोब्ला बे दावनिफ्रायथ' जोङो दानिया दाव होनबाथ' गोबां रोखोमनि दाउआ फैबाय गोदो माने, जोङो इमान रोखोमनि दाउखौ नुवामोन दा माने गोबां रोखोमनि दाव, खौ नुनो मोनो बे दाउज्ला बुंबाय बे दाउज्ला खौबो जों दानिया खासि खालामनानै गिदोर गिदोर खालामनानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो दाावजोफोराथ' जोंनिया बिदिनो फिसा जानाय, एबा बिदै दैनाय बैफोर बिदै, बिदैनिफ्रायबो जों बिदैफोरखौ फाननानै रांखावरि खामायनो हायो आरो बैफोर फिसाफोरा जेब्ला जागोन अब्ला बैफोर फिसाफोरनिफ्रायबो जोङो। ओ फाननानै जोङो रांखावरि खामायनो हायो आरो बे दावआव जोंनिया गोबां रोखोमनि बयलार कयलार आरो गोबां माने हाग्रानि दाव बैफोर बिदैल' दैयो जेनेबा बिसोरो गनो रोङा, बैफोर दावफोरखौबो जों न'आव फिसिनानै बैफोर बिदैफोरखौ जों फानहरनानै जोङो। गोबां रांखावरिफोरखौ दानिया, न'फोरावनो जोङो बे फालांगि हिसाबै मावनायफोरखौ जोङो दा मोनो आरो नोंथां औ नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनिया सैमा, फोरखौबो जोङो बिदिनो फिसियो आरो सैमायाबोथ' जोंनिया दानिया न'खरफोराव गोबाङानो न'खर न'खर बयबो फिनानै लायो। आरो बेफोरखौ जों जेब्ला, ओ फिसा जाहोनानै जोङो गुबुननोबो फानहरनो हाया आरो नोंथां, नोंथांमोननि जायगायाव आर आरोबाव माबाफोर बिदिनो जिब जुनारफोर फिसिनायखौ नोंथांआ नुनो मोनो ना
औ नोंथां जेरैहाय जोङो मैसो मैसो आरिफोरखौबो जोङो खायसे खायसेखौ फिसिनाय नुयो आरो नोंथां बेफोरबायादिनो जोङो मैसोखौ फिनानै मैसोजोंबो हालेवनाय बा बेफोरबादिनो गारि बोनाय बेफोरखौ नुयो आरो नोंथां जोङो औ जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव जोङो बहायबा मोनसे गिलिर बेसादफोर जोङो जुदि रोगानोब्ला बा थांनोब्ला जोङोहाय मैसोखौबो गारिबोहोनो हायो आरो नोंथां बे मैसो गारि बोनानै जोङो ओ खायसे खायसे जोङो बेसादफोरखौ लांनो हायो आरो नोंथां बेबादिनो जेरैहाय गराय जोङो गराय गररायखौबो फिनाय नुयो गराइखौबो बेबादिनो सारकास आरिफोरावहाय लांनानैहाय जोङो ओ बेबादिनो जोङो रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ जेरैहाय दानि दिनावथ' बेबादिनो दाउराइ आरिफोरखौबो न'आव फिसिनायखौ जोङो खायसे खायसेखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ नंगौ बेफोरबादि बिदिनो जोङो बेफोर जिब जुनारफोरखौ फिसिनानैहाय न'आवनो थानानैहाय रां आरजिनो हायो आरो नोंथां
औ नोंथांमोनि जायगायाव बै हाथिफोरखौबो फियो नामा नोंथां जेनोबा
औ नोंथां बेफोरखौ जोंनि ओनसोलावहाय फिनाय नुनो मोनथ'वाखै आरो नोंथां
औ नोंथां गुबुन जागाफोराव बेफोरखौबो फिनायखौ नुनो मोनो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बे हाग्रानि थाफैनायखौल' नुनो मोनो आरो नोंथां बेबादि न'खरफोराव फिसिनाय जाया
औ औ नोंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंनिआ समाबो जाबाय बे जोङो नोंथां नोंथांजों जेनोबा बै जोंनि न'खरफोरावनो फिसिनाय जिब जुनारनि बागै सावरायना नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमै मा मा जिब जुनार फियो बेफोरनि बागै मिथिनानै नोंथां ओ नोंथां ओ जों जोबोद माने मोजां मोनबाय
औ औ गोजोनथों